नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय।
गोजोन मोनाबिलि
औ नोंथांनिसि सिमबो‌‌ गोजान‌ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
नोंथाङा दा समाव मा खालामदों?
औ नोंथाङा आं नै दायो जिरायना दंगासिनो ओमफ्राय आं नोंथांजों मोनसे गोदान खोथा सावरायनो होननानैसो नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन आरो।
औ सावरायजागोन दे।
‌औ ओ नोंथां नोंथाङाथ' बैसागोखौ मिथिखायोना?
औ मिथियो।
औ ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगायावहाय माबायदि बा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि बैसागुखौ खुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
अ।
औ बिदिबा खोनासंदो नोंथाङा।
औ दे।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
औ हेल' नोंथां।
औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां
नोंथां बेयाव आंनि बुंनांगौआ जोब्बायमोन नोंथाङा माबा सावरायगोन नामा
औ नोंथां नोंथाङा दि बैसागोनि सोमोन्दै आं गुवारै फोरमाथिना हाबाय बेनिखायनो थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थिग बेबायदिनो नोंथांनिसिम आंबो बे बैसागोनि सोमोन्दैनो बा जोंनि ओनसोलावहाय बैसागुखौ माबायदि खुंफुङो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायथिनो सान्दों आरो औ बैसागु बुंब्लाथ' जोंहा मोनसे मोनसे बर' हारिनि बा जोंनि हारिनि सबनिख्रुइ देरसिन मोनसे फोरबो जाय फोरबोआ नोंथाङा बुंनाय बादिनो सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय जागायो होनना बुंदोंमोन बे गिबि सान जोबथा सानखौ जों मा होनना बुङो मोसौ बैसागु होनना बुंदों ना नोंथाङा
औ
थिग बेबायदिनो जोंहा बेनि उननि समखौ माबायदि जोंहा रानो जोंहा बैसागुखौ गासै स्नि दिनसिम राननाय जायो नालाय बिदिनो उननि सम माबाखौ सानफोरखौ जोंहा मानसि बैसागु बिदिनो थामथि सानखौ मा बुङो सैमानि बैसागु ब्रैथि सानखौ अमानि बैसागु बाथि सानखौ दाउनि बैसागु बिदिनो दथि सानखौ लोगो हमलायनाय बा लोगोफोरनि बैसागु होनना बुङोबा बाय बाहागि खुरुमाफोरनि बैसागु होनना बुंनाय जायो जोङो ओमफ्राहाय स्निथि सान खौ जोङो मा होनो बैसागुखौ बिदाय होनाय होननानै जोङो बुंनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि बि मोसौ बैसागु खालि जोङो लाव फान्थाव हालदैनि दिग्लिथि बांग्रिख बिदिनो था ओ रायदों बायदिसिनाखौ जों बु बुथुमनानै माला सुयो बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ जोंहा ओ ग माबायाव गंफोराव थाव गुबै फोनो ओमफ्राय आरो माखासे जि खान्थाफोरनिफ्राय ओ हांगार मोनोदि हांगारखौ जोङो फोथा होयो बेनिफ्राय जोङो दैमायाव थुखैनो लाङो आरो थुखैनाय लांनानै बेयावनो नोंथाङा बुंनाय जे जि मेथाइ खनो होननाय बेफोरो बेनिफ्राय जोङो बे दिनखालि मोथौ फोरफोरखौ जोङो उदां फोथाराव ओरैनो उदाङै हंगारना होनाय जायो आरो बे दिनखालि जोङो दुरुंजों खानाय जाया ओ बेनि उनावहाय जोङो बेलासि स समाव बे मोसौखौ सो सिबिनोबा फुजिनो थाखाय मोसौनि गलियाव जोङो आलारि बाथि साव थुब सावनानै जोङो फुजिनाय जायो बा फुजा होनाय जायो बेनि बे जोङो जि मोसौनि गोजाम जि गान होनाय लोरिं गोदोनायाव गान होयोना बेखौ हास'ना होननानै गोदान लोरिं खायो थि बेबायदिनो गोदान ओ देंखो बा दुरुंजों जोङो बेखौ खाना दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा बैसागोनि से थारिक जाय खौ सेथि दिन होनना बुङो ओ बे खि औ जोङो बे खालि ओ मोसौ बैसागु खालिनो जोंहा मोनसे गामियाव बैसागोनि मुङावहाय जोंहा मा होयो खेलाफोर होनाय जायो आरो नोंथां बे खेलाफोरावहाय जोंहा माखासे जि दोरोङारि खेलाफोर जेरैहाय खमलायनाय थालिर गा खोनाय दिरुं बोनाय काबादि गेलेनाय फुटबल गेलेनाय खारनाय बारनाय जौ गसं गेलेनाय बायदिसिना दोरोङारि खेलाफोरखौ जोङो होनाय जायो आरो बे औ बेजों लोगोसे थो जायफोरा देरहासार जानो हादों बेखौ जोङो उनावहाय फांसन खुंनानै बान्थाखोबो होनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो बेयो जोंहा मोसौ बैसागुआव थांबाय सेथि बैसागुखालिथ' जोंहा जाबाय फुजानिबो सम जायो बा गेदेरखौ फुजिनाय न'नि गेदेरफोरखौ खुलुमनाय बाय बागिफोरखौ खुलुमहैनाय आलासिफोरखौ खुलुमनाय बिदिनो ओ जोंहा बाथौ मन्दिरफोर दो ओ जोंहाथ' बैसागुआ बांसिन बाथौजों सोमोन्दो दं नालाय बाथौ थौ मन्दिरफोरावहाय फुजाफोर होनाय जायो आरो बै दिनखालि औ ओमफाय बिदिनोहाय माखासे समफोराव जोंहा मा जायो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ' गथाय गासैखौबो लानानैहाय खौसेयैनो गामि गामि न'खर न'खर मोसा मोसा खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा लाइग्रिद बायदिसिनाखौ लानानै जोंहा मोसानाय जायो आरो मागिनाय जायो आरो बे मागिनायाव बांसिनानो मा हरो जोंनो माइरंजों लोगोसे ओ फैसा दान हिसाबै हरनाय जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा मा खालामो बे मोसानाया जोंनिया गामिया गिदिर हिसाबै साननै गाहाम थायो आरो मालाबा सानथामबो जायोै बबेबा समावहाय थिग बेबायदिनो जोंहा बिदिनो सोलिलाङो उनावहाय जोंहा बैसागोनि मुङाव मोनसे ओं गामियावहाय मिथिं खुङो जायखौ जोङो फांसन होननाबो बुंनाय जायो बेखौ खुङो बे खुंनायाव जोंहा बेखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय जायो आरो बेवहाय जोंहा मा मा जायो होनबा फरायसाफोरखौ जोंनि बे फरायसाफोरनि जि ओ गोहो बेखौ नायनो थाखाय जोंहा मा खालामनाय जायो माखासे जि रोंगौथिफोरखौ नायनो थाखाय खन्थाइ आवरायनाय हरखाब बिबुंथि बादायलायनाय सोंगाब सोंनाय बादायलायनाय ओमफायहाय बिदिनो खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय बायदिसिनाखौ जोङो होनाय जायो आरो ओमफाय बेजों लोगोसे हा हारिमुनि बागै थाङोबा जोंहा ओ माखासे देंखो रोजाबनाय खुगा मेथाइ बिब्दिनो ओ गोदान मेथाइ गोजाम मेथाइ बैसागो मेथाइ आरो मोसानाय बादायलायनाय बेफोरखौ जोङो होनाय जायो बेजों लोगोसे जायफोरा देर देरहासार जादों बिसोरनो जोङो बान्था होयो आरो ओमफ्रायहाय बे बैसागु गुआवनो जोङो गोजान गोजाननि माखासे ओ आलासिफोर लिंहरो जायफोर आलासिफोरा फैनानै जोंनि गामि ओनसोलफोराव माखासे जौगानायनि बागै बा जोंनो सोलोंथाइफोरनि बागै माखासे से बिबुंथि होलाङो आरो बेजों जोंनि गामि ओनसोल ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा दावगानो हायो बा इयुनखौ सोलोंनो हायो बेखौ मिजिंथिनानै जोङो आलासिफोरखौ लेंंनानै लाबोनाय जायो आरो
औ
थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बुंनो थाङोब्लाथ बैसागोआव माखासे जोंहा जौ जि लोंग्रा बुस्थु बेखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जौ गैयाबा जों जोंहा बैसागुखौ आद्रा थानाय होननानै बुङो आरो बुहुद मानसिफोरानो औ जेनेबा बेहाय जोंहा माइब्रा बिदै ओम फायहाय जेरै जौ गोरान जौ गिसि ओमफाय बिदिनो जोंहा बे बैसागोनि स्नि दिनखालि मा जायो गोखा गोखै खांनानै जानाय जायो आरो बे गोखा गोखैखौ जों गासै सेजौ से था बायदिसिना हाग्रानि मैगं ओ लाइफां फोरखौ खांनानै जोङो जानाय जायो बिदिनि गेजेराव जों बुंनो थाङोब्लाथाय ओ जेरैहाय माथिगालदेब जारि ओमफ्रायहाय नोरसिं बिदिनो बायदिसिना मैगं हेलासि बायदिसिना दं आरो बेफोरखौ जोङो खांनानै जानाय जायो जेरैहाय थाराय फोरा मख'जाथ जाथाव ओमफाय जों खुंखा बेफोर मख'जाथाव बेखौ जोङो बेदरजोंबो संनाय जायो ओमफाय सोरबाफोर बेदर जायाबा बेखौ जोङो मा होनो मिरामिस बिदिबो खालामनानै जानाय जायो आरो। थिग बिबायदि बिदिनो जोंनाव बैसागुखौ बेबायदि खुंनाय जायो। ओमफाय बे बैसागु जोंहा ओ बर'नि आंगो गाननाय जोमनाय दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना दखना ओमफायहाय गामसा ओमफाय आरनाइ बिदि बिदि लानानै जोंहा मोसानाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला गुबै दख'ना आरो फास्रा बेथ' आइजोफोरनि बा हिनजाव फोरनि जाहैबाय ओमफ्राय हौवाफोरनि थाखाय जोंहा गामसा गामसाजों लोगोसे आर'नाइ फालि ओमफाय आथिखालनि मुगायाव मा नु नुनो मोन्दों जोंहा आर'नाइ बे आर'नाइ फालिखौनो जोङो गस्लायाव होदेरनानै आर'नाइ गस्ला होननानै मुं होनाय जादों। बेखौ गाननानै मोसानाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आंनि जि बुंनांगौ नोंथांनिसिम फोरमायनांगौ आंनि बेखिनियानो आसा खालामो इयुन नोंथांजों सावरायनो बेफोरनि बागै मोनबावगोन होननानै